औ
अ नोंथां खोनादों औ
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
नोंथांजों आंङो दाउ अमानि सायाव एसे सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा सावरायनो हांगोन ना
औ हागोन नोंथां
औ अ बिदिब्ला नोंथांङा बुंलायो जोंङो दाउ अमाखौ माबायदिहाय बिदिनो फिनाय जायो माबायदिहाय फियो बेफोरखौ एसे फोरमायना बुंलाय
औ बुंनो थांङोबाथ' जोंनि बर' आइजो गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोगासिनो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिबदिनो बिदिनो जों दाउ अमा फिसिनानै बिदिनो खायफा खायफाया गावनि नखरखौबो सुंथागासिनो आरो खायफाया गावनि न'खरनि जा फरायनाय गथ'फोर दंङो बेफोरनिबो रां खरसाफोरखौ बे दाउ अमा फिसिनानै खायसेया होगासिनो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै फिबोयो फिबोदों एबा जाबोदों बिदिनो दाउ अमा फिसिनोब्लाथ' जों बिदिनो दाउखौ जोंङो दाउ मासे निफ्रायथ' जों गोबां फिसा मोनो नंङा होमबा नोंथां फिसाया जोंनि देरो अब्लानो जों बेखौ फाननानै गोबां रां मोनो आरो दाउ बिदैफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां मोनो नङा होमबा नोंथां जों बिदिनो दाउ मासे बा दाउ दाउ जोङो सेरसे फानोब्लानो जों थामजौ बिदि ब्रैजौ गाहाम मोनो आरो नोंथां थिग बेदिनो दाउ फिसिनि थाखायथ' जोङो बेलेग बिदिनो बिसोरनो आदार होनो नाङा जों बिदिनो माइरं बिदि माइरं माइफोरखौनो जों न'निफोरखौनो होयो जों बिसोरनो बेखौनो आदार होयो नङा बा
औ
थिग बेबायदिनो जोंथ' बोरमा मोसौबो फिसियो बोरमा औ बोरमायाबो जोंनो फिसा होबाय थायो थिग बेदिनो जों बोरमाखौ फिसिनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो बोरमानोथ' जों बिदिनो बायदि जों आदार बायना होनांगौसो गोनांथि जाया जों बिदिनो खौ दुब्लि एबा फोथाराव गांसो जानो थाखाय दोनहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जों मोसौफोरखौ फिसिनानैबो जोबोद मुलाम्फा मोनो जों बेनिफ्राय गायखेर खेरबो मोनबायथायायो गाइखेरनि साहाबु लोंनो मोनबायथायो नङा होमबा बिदिनो मोसौखौबो जोङो बिदिनो बाहेरा जोङो जाहोनाय जायो आरो जों दुब्लि एबा फोथारावनो हैनानै जों बेखौ फेदेरनाय जायो आरो मोसौनि गायखेर ओमफ्राय जोङो बिदिनो गाइखेर मेखिबो पनिरबो खालामनो हायो नङा होमबा बिदिनो गोबां बायदि बायदि खालामनो हायो आरो बिदिनो जोंनिया अमा फिसिनो थाखाय जोङो गुन्दै एबा जौ संनायनि गोनांथि जायो जेब्ला गुन्दै एबा अफिरिया गैया बायनो रां रुफा गैया जायोब्ला जोङो दुब्लि एबा गोजाननिफ्राय थास' हाना लाबनानै थास' गोसोमखौ हाना लाबोनानै जों बिदिनो खान्था एबा सारायाव रुनानै जोङो अमान होयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो अमाखौबो जोङो बिदिनो गेदेर खालामामनानै गोबां रां आरजिनाय बिदिनो मासेयावनो बिदिनो नैरोजा नैजि रोजा बिदिनो जिबा रोजा मोनो नङा होमबा नोंथां
आ नंगौ
बिदिनो अमाया अमा फिसौ फिसा जाहोब्लाबो जोङो बे अमा फिसाया देरहोनो एबा आदार जानो थाखाय बिनो मास मोननैसो सम लायो आरो बिदिनो जेब्ला मास मोननैयाव जोंनिया अमाया अमाया आदार जानो रोंब्ला जों बेखौ हाथाय एबा बाजाराव फानहैयो जों हाथाय एबा बाजाराव फानब्लाो गोबां फैसा मोनो जों मासेयावनो ब्रैजि ब्रैजौ बिदिनो बाजौ ब्रै रोजा ब रोजा मोननाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ थिग बेदिनो जों खायफाखौ अमा फार्मबो बानायनाय नुयो अमाफ्राम बानायनाय माने अमाफ्राम खौ बांसिनानो बिब्दिनो जोंनिया बिदिनो हाखर गेदेर गेदेर खाथियाव बेयाव फिनाय फार्म खालामनायखौ नुयो आरो मानोना जाहाथे अमा खिया जोंनिया हाखर' थाङोब्ला नाफोराबो देरखागोन होननानै बे हाखर खाथियावसो बानायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जों अमानो मानो जोङो बिदिनो बेलेग बेलेग आदारबो बायनानै होनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ
गामि खाथि खालायाव बिदिनो ब्रयलारनि फार्म दं बे ब्रयलार फिसा फिसाया माने बे लाइटनि बिदुं एबा दुंहावजोंसो देरो आरो नोंथां जों बे बयलार फिसाखौ बिदिनो कार्टनफोराव दोननानै जों बेखौ बे जायोबा जोंनिया बाल्ब गोजा जोंनाय बे बाल्ब दु नि गोनांथि आरो बे दाउआ देरनो थाखाय। बेनिखायनो बेखौ बे लाइ-लाइटनि बा फुङावजोंसो दोननाय जायो आरो। थिग बेदिनो बियो बे फार्मनि दाउफोरनो जों न'नि आदारखौ होनाय जाया जों बिसोरनो गुबुन आदार ओ होफायो आरो नोंथां सानफ्राम ओ इदिनो सान सानफ्रोमबो माने ओ नांगौ जायो बिदिनो बेनिखायनो होफायनाय जायो। थिग बेदिनो अमा ओ जों बे न'नि दाउफोरनसो जों बे न'नि माइरंखौ होनानै फिसिनो हाबाय ओमफ्राय बिब्दिनो फार्मफोरनि दाउखौ जों बिब्दि न'नि माइरं एबा जिगा ओ जिग माबा माइ होनानै फिसिनो हाया नङा होमबा नोंथां बिसोरनि जानाया बेलेग आरो जोंनि न'नि जानाया बेलेग नङा होनोमा नोंथां औ। औ नोंथाङाबो दे नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बर' आइजोफोरा अमाफोर अमाखौ माबायदि फियो नोंथांबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? बा दाउ अमाखौ
औ ओ ओ नोंथाङा दा जेरै बायदि होनलांदों नोंथाङा बेफोर बायदि जोंनि ओनसोलावबो बे बेफोर बायदिनो ओ फिसिनाय जायो आरो दाउ अमाखौ। जोङो अमा फिसिनो थाखाय ओ जोंथ' अमा फिसाखौ बायनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जों अमा फिसा खौ हाथाय एबा बाजारफोराव जोङो थांनानै बायहैनाय जायो। ओ बे अमा फिसाया मासेयावनो ब्रै रोजा ओ बिदि थाम रोजा ब्रै रोजा रोजा बेफोर बायदि लायो आरो।
औ नंगौ।
औ। बिदिनो अमा बुन्दाया माने बांसिन लायो आरो बेयो
औ खासि एबा अमा बुन्दाया बांसिन दाम लायो। औ
औ आरो बे ओ बुन्दिफोरालाय ओरैनो थाम रोजासो नैज नैरोजा बाजौ बेफोर बायदियाव मोनो आरो बेफोरखौ बेखौ औ आरो औ आरो जों बेखौ ओ फिसिनो थाखाय बिसोरनो ओ जाहोनांगौ ओ बिसोरनो गुन्दै जाहोनांगौ जायो बे गुन्दैखौ जोङो माइनिफ्राय मोननाय जायो आरो। माइखौ माने जों सौनानै ओ बिदि मिलाव सौहैनानै जों गुन्दै मोननाय जायो। बे
अ नंगौ
ओ बिसोरनो ओंखामबो होफानाय जायो आरो अफ्रि अफ्रिबो होफानो हायो आरो आरो जों बिसोरनो ओ थास' हाना होनाय ओ थास' हानानै रुनानै माने बिसोरो गुन्दैजों लगायनानै हो
औ-औ नंगौ नोंथां
आरो बे अफ्रिखौ जोङो ओ बे जौ जुुमनाय सावनायनिफ्राय जोङो बे अफ्रिनो हानो आरो बे अफ्रिजोंबो जों लगायनानै होयो आरो बिसनो जाहोयो
आरो जोङो दाउफोरखौबो बिदिनो फिसियो ओ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै माब्रै माबा माने फिसा फिसा सियावनो बायना लाबोयो आरो बेखौ जोङो लाबनानै आ बिदि फिसिनानै बिसोरनो माइ होयो माइरं होयो ओंखामबो होनाय जायो आरो ओंखामखौबो जायो बिसोरो आरो बिसोरनि थाखाय दानाबो होनो हायो जोङो बेखौ दखानफोरनिफ्राय बायनानै मोनो आरो दानाखौ बिसोनो बिदिनो बिसोरखौ ओ फिसिनाय जायो आरो जोङो बेखौल' नङा मोसौ मोसौफोरखौबो जों फिसिनाय जायो आरो बे मोसौफोरखौ फिसिनायाव मोसौ गायाथ' मोसौ गायखौ फिसिब्लाबो जोबोद मुलाम्फा जायो आरो मानोना बिसोरो जोंनो गाइखेर होयो बे गाइ गाइखेरजोंनो जोङो साहा लोंनाय जायो आरो बे गाइखेरजोंनो पनिर घिउ
औ-औ
बानायनाय जायो आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो मोसौ हालुवा मोसौ हालुवाखौ फिसिब्लाबो जोंहा जोबोद मदद जायो जोंहा गायनाय फुनायाव जोबोद मदद जायो आरो जोंजे समाव माइ गायनो थाखाय जोंनो हाले एवनांगौ जायोना बेनि थाखाय जोङो बे मोसौ हालुवाजों जोङो हालेवनो हायो आरो नांगोलजों बे हांनाय जायो बेजोंसो जोङो माइ गायनो हायो आरो ओ बेफोरबायदिनो औ फिसिनाय जायो आरो बोरमाफोरखौबो फिसिनो हायो जों औ
औ बिदिनो ओ औ औ बुंलाय नोंथां औ बिदिनो जेनेबा ओ बिदिनो बर' आइजोफोरा गोदोनो बिदि दाउ अमा फिसिनायाव जोबोद आखा फाखा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो जेनेबा गुबुन हारिफोराबो बि जोंनि बेबायदि फिसिनायखौ नुनानै एबा रां रुफानि मुलाम्फा मुलाम्फा जानायखाय बिसोरो माने जोंनि बर' हारिनि बायदि गासैबो फिसिनो हमजोबबाय होननानै बुंजागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो ओ जोङो बिब्दिनो जेनेबा ओ बिदिनो जोंङो फुख्रि गिदिर गिदिरफ्रावबो जोङो हांसोनि फ्रामफोरबो बानायनाय नङा होमबा नोंथां
औ-औ
बिदिनो हांसोनि फार्म बानायनो थाखाय जों बिदिनो बैसां न' लुनाय होनायखौ जों नुयो आरो दै गेजेरफोराव
हांसोखौ ओंखारलांनाय एबा मोनाफोराव गाखोलांनायफोरखौ जों बिदि सुबिदा बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बिब्दिनो जोंनि गामियावथ' नङा जोंनि गामि खाथि खाथियाव जोंनि बिदिनो अमानि फार्म बिदिनो बोरमानि फार्म बिदिनो हांसोनि फार्म बिदिखौ आङो नुनो थांदों आरो नोंथां थां
ओ ओ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथांजों दाव अमानि फिसिनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां